हेलौ
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांजों दा बावैनो रायलायखांनायनि उनाव आरो मोनसे ओ आयदानि सायाव रायलायबावनो सानदों दा नोंथाङा रायलायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां आं दा रायलायनो हागोन मानो होनबा आंबो दा ओरैनो दङ
औ औ दा नोंथाङा बे आं नोंथांनाव मोनसे ओ सरासनस्रा आयदायावनो सावरायनो सानदों नोंथाङा हाबा जानायखौथ' मिथिखागौ जोंना समाजाव गासिबो हारियावनो आरो गुबुन गुबुन हा दरा गासिबो मोनसे आदबखौ बयबो हायो हाबा जानाय बे हाबा जानाया मा आरो बेखौ मानो फालियो मानो थाखाय गोदोनिफ्रायनो खुंबोबाय थायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ फोरमायनो हागोन नोंथाङा जे खोथाखौहाय आंखौ बुंथिनो थिनदों आरो फोरमायथिनो थिनदों बे खोथाया जोंनि सुबुं हारिफोरनो मोनथिनो थाखाय थारैनो जोबोद गोनांथि आरो बेखौ बयबो सुबुङानो मोनथियो होननानै आं सानो बाट नाथाय बेखौ मानि था खाय जायो मानि थाखाय गोनांथि बेखौ मिथिनाया बयनिबो थाखाय जोबोद ओ आब्रुथि गोनां हाबा जानाय त' बे हाबा जानाय सोदोबानो जाहैबाय ओ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि मेगनावनो जों माखासे जाथायफोरखौ नुगासिनो दङ थ' आङो सिगाङावनो हाबा जानायनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांसिम फोरमायगोरोनो सानदों हाबा जानायानो जाबाय सासे हौवा आरो सासे हिनजाव बिसोर सानैजों जेब्ला संसार जानो थाखाय आरो गावनि इयुन जोलैखौहाय मोजाङै मोजां दैदेनलांनो थाखाय समायखिरा लायो बेखौनो हाबा जानाय होननानै गोरलै ओंथियाव जोङो फोरमायनो हायो दा हाबा जानायनि गोनांथिया बेनोदि मानो होनोब्ला जोङो नैबे बुहुमावहाय जोंबो सुबुं माहारियाबो गावनि फोलेरखौ आरो गावनि हारिखौहाय आ अराय समनि थाखाय दोनलांबाय थानो थाखाय गावनि निउ जोनोमगिरि नांगौ जायनि होमब्लासो जोङो जोंनि फोलेरखौ बे बुहुमावहाय उम जोङो दोनलांबाय थानो हागोन जायनिफ्राय हा जानायनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांनिसिम फंनैसो सोदोब बुंबावनो सानदों मानो होनोब्ला जोङो जोंनि भारत हादरावहाय नुनो थाङो ओ
ए
हौवानि बैसोवाजिसे आरो हिनजावनि बोसोरा जिदाइन बोसोर बैसो जानां अब्लासो जोङो हाबा जानो मोनो। आरो बेजों लोगोसे ओ जोङो फोरमायबावनो हायोदि ओ सुबुं अनजिमा दानि थासारियाव जोंनि आ हादोरावनो आं बुंनो थाङो। सुबुं अनजिमानि आ सुबुं अनजिमाया जोबोरैनो बांसिन। सुबुंनि अनजिमाया जोबोरैनो बांसिन जायनि जाउनावहाय बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय हाम द' हामारा द' ओ जोङो ओ हाबा जाखांनानै ओ हाबानि उनाव सानैल' गथ' लानो हायो बे आयेन खानुनखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरनिफ्राय जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानो हायो। आरो आं सानो बेफोर बायदि आ माखासे सरकारा लाबोनाय ओ रुल्स आरो रेगुलेसनफोरखौ सुबुङा फालिगासिनो दं होननानै बेल' नङा दि सुबुं अनजिमानि ओ बिबाङाल' बांनांगौ बे बुहुमावहाय बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरनि बिबाङाबो बांनांगौ आ मानो होनोब्ला सुबुं माहारियानो बयनिफ्रायनो बुजिनाय। बांसिन बेजों लोगोसे जोंनि ओ इमसन आरो जोङो मा सानदों। मा नुदों मेगनजों जों बेखौ मोजाङै फोरमायनो हायो बेनि थाखायनो सुबुं माहारियानो बयनि फ्रायबो बांसिन ओ ओ मोनथिनो हानाय आरो बुजिनो हानाय आदब खायदाजों हाबा जानाय मोनसे ओ फोरोमफोरा बा सोलिबोबाय थानाय जाथायखौ ओ जोङो नुनो मोनो आ नोंथाङा बेयाव फंनैसो सोदोब सोदेरबावनो हागोन नामा?
ओ नोंथाङा ओ हाबा जानाय आयदानि सायाव जोबोर मोजांनो ओ बाथ्रा बुंबोबाय दा जोंहा हाबा जानाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नियम खान्थि। ओ बियो बे नियम खान्थिनि ओ जोहै जों ओ जोंनि गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों जों सो-सोमोन्दो बा फेहेरनायाव जोंहा मदद खालामो जों बे नम खान्थिया ओ जोंनि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनायाव मोनसे मोजां राहा दा बेजों लोगोसे जोंहा बेफोर सुबुं अनजिमा फोलेर बांबोनायावबो जोबोर गोनांथार। ओ दा जोंहा ओ आं नोंनाव नोंथांनाव दोंसे सोंलु सोंनो सानदों नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्रा बुंलांनायनि थाखाय। दा जोंना बे ओ हाबा जानाया जोंहा गुबुन गुबुन ओ दाब दाब भारतनि दाब दाब जायगायाव जायो जोंना भारतनि दाब दाब जायगायाव दाबो जोंना ओ साइल्ड मेरिज एबा उन्दैयावनो हा हाबा जानाय नुनो मोनो दा नोंथाङा बेफोरखौ होबथानायनि माखासे राहाफोरखौ बुंथिनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा जे खोथाखौ आंखौ फोरमायनो थिनदों। बे खोथाया मिथिनांगौआनो जोबोरैनो आरो थारैनो गोनांथि।
मानो होनोब्ला जोङो जोंनि हादराव नुनो मोनदों ओ खि आ हौ जोनजावा जिदाइन बोसोर बैसो सो जानांगौ अब्ला बेल' नङा जोंनि हादरल' नङा दुनिया नाङैनो ओ जोंनि मुलुगनाङैनो जोङो नुनो मोनोखि जिदाइन बोसोर बैसो जानाय लोगो लोगो
गावनि पेरेन्टस। ओ जाय गावनि बिमा बिफा आरो बेजों लोगोसे माखासे आनोनखायेन दङ'। जिदाइन बोसोर बारनायजो लोगो जोङो जोंनि जे थांनानै थानाय। जोंनि लाइफआव आरो बेजों लोगोसे जोङो फैगौ समाव जों जोंनि लाइफ आरो केरियारखौ मारै दालांनो हागोन बेखौ गावनो गाव अ दिसिसन लानो हानाय राइट्स मोनो होननानै जों मोनथियो आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय होनोब्ला जों बेखौनो फोरमायोखि जाय जिदाइन बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिनजावसा आरो जाय हौवाया नैजिसे बोसोर बैसोनि उन्दैसिम बे समाव जानायखौनो जोङो उन्दै समाव हाबा जानाय होननानै मोनथिनो थाङो।
नोंगौ बेखौ होबथानायनि थाखाय माखासे रुल्स रेगुलेसन नोंथांनि सिगाङाव दा बुंलांबाय नाथाय माखासे सुबुंनि ओ थ' बे फालिनि जाहोनानो जाबाय जोंनि लुबैथिनि थाखाय थ' बे नङाखि बे जोङो जोंबो साननो हानांगोन। आरो जोंनि समाजनि सुबुं बेजों लोगोसे जोंनि सोरगिदिं थासारियाव थानाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि न'खरनि बिमा बिफा बेफोरो बुजायनानै आरो फोरमायनानै होनांगोन आरो बुंथिनानै होनांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो नुनो थाङो। जेब्ला जों फरायसालियाव थाङो थ फरायसालिफ्रावबो जों बेफोरनि थाखाय सोलों होनांगोन। आरो फोरोंगुरुफोरा लाजिनो मोननाय नङादे बेफोरबायदि आयदानि सायावहाय गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनायनि थाखाय जों नुनो थाङो जोंनि जायगायावनो जोंनि थासारियावनो बेफोरबायदि थासारिनि सायाव बेफोरबायदि जाथायनि सायाव सुबुं हारिया बुहुद लाजिखांनाय मोनो। लायरायनो थाखाय बिनि थाखाय बेखायनो आं सानो बांसिन ओ ओ उन्दै उन्दै गथ' आरो बेजों लोगोसे साइल्ड मेरिस उन्दै समाव हाबा जानाय बिसोरो बिनि थाखायनो आङो बांदों। जाय जायगायावहाय जादों जागासिनो दङ बे जायगायाव बांदों होननानै। आरो जाय जायगायाव बेफोरनि फोरमायथि होयो। सोलोंथाइ होयो बेवहाय जोङो खमायनायखौ नुनो मोनदों। बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदिखौबो मोनसे से आयदा फरायसालिनि आयदा मोनसे टपिक होननानै आङो ओ सोनानै होनांगौ। औ सोनानै होनायखौबो नुनो मोनदों बाट नाथाय सुबुं माहारिया लाजिनायनि जाउनाव बेफोरखौ फोरमायथिनायावहाय जोबोद गोब्राबथि मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि समाजनि थासारि सोरगिदिं थानाय आरो न'खरनि देरसिन सुबुंफोराबो बै गथ'नि सायाव जोङो बेफोरबायदिनि फारसे फोरमायथि होनांगोन आं बेखौनो सानो। नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो सोदोब ओ सोदेरबावनो हागोन नामा?
अ दा नोंथाङा आंनि सोंनायनि फिन्नायखौ जोबोर मोजांनो होबाय दा। जोंहा चाइल्ड मेरिज एबा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानायखौओ गुबुन गुबुन जायगायाव दाबो नुनो मोनो। दा बेफोरखौ होब्थानायनि थाखाय जोंहायो उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा जोंहा गोबांओ देहानि प्रब्लेम देहानि जेंना एबा गुबुन गुबुनो ओ मेन्टेल प्रब्लेमफोर जानो हायो आरो जोंनानो सानफ्रोमनि जिउआवबो बे संसार जानाय समाव बायदिना जेंनाफोर नुजाथियो दा। दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोंहा ओ समाजनि गुबुन गुबुन गेदेर गोलाव सुबुंफोरानो जोंहा बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय राहा लानांगौ जोंहा समाजनि सुबुंफोराबो गथ' गथायाइफोरखौ गियान होनो हानांगौ आरो जोंहा बिमा बिफाफ्राबो ओ जोंहा गथ' गथायफोरखौ बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय मोजां गिया बिथा लानानै नांगौ बेजों लोगोसे जोंहा फरायसालियावबो फोरोंगिरिफ्रा ओ गथ'फोरखौ बे बे आयदानि सायाव मोजांङैनो गियान होनो हानांगौ। दा नोंथाङा बेफोरनि सायाव जोबबोोर मोजाङै बाथ्रा बुंलांदों बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम साबायखरसै फोरबावहरनाय जाबाय दा नोंथांनाव आं बाथ्रा सोंबावनो सानदों जेन'बा ओ हाबा जानाय बे जेन'बा गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरा बे नियमखौ माबोरै माबोरै फालियो जोंहा हिन्दु समाजावो माबोरै फालियो आरो खृष्टिान समाजाव माबोरै फालियो आरो गुबुन गुबुन जाथि बा धोरोम बेफोरखौ माबोरै फालियो नोंथाङा बेफोरनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा?
नोंथां आंनाव खोथाखौ सोंदों बियो जोबोर मथिनि थाखाय जोबोर नांसि मानो होनोबा आंहा बेफोरनि सायावो बुंथिनो हानाय एथबावमानानि गियान आरो गोहो गैया होननानै आं बुंनो सानो मानो होनोब्ला बयहाबोओ आरो सुबुं माहारियानो गावबा गावनो गावबाागाव आलादा आलादा माखासे फालिथाइ दंङ। ओ बे फालिथायखौ आंङो नोंथांजों जे खोथाखौ राय्लायगासिनो आं बे खोथाखौहाय बुंफोरथिनो हानाय नंङा होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला आं जे सोदोबखौ बुंलांगोन आं बे खोथाखौ बुंलांगोन। बे खोथाया सोरनिबा थाखाय साबजाथावबो जानो हानाय नंङा। सोरनिबा गोसोखौ दुखु मोनहोनाय जानो हागौ जायनि जाउनाव आंङो बिदि मोनसे ओ बय बा धोरोम कालसारनि फारसे लानानै आं बुंनो साना नोंगौ‌ औ बुहुत रोखोमनि आरो बुहुत आलादा आलादा रोखोमनि माखासे रिसुयेल्सफोरखौ जों नुनो मोनो। बयहाबो बयबो आरो बयनिबो बेबायदि रिचुयेल्स फोरानो जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद आलादा रोखोमनि स' आं जोबोद गोजोननाय मोनो बेफोरखौ नुनानै आं जोबोद आब्रुथि गोनां मोनो बेफोरनिबो ओ थाखायनो जोंनि बे मुलुग नाङावहाय आलादा आलादा रोखोमनि माखासे रिसुयेल्स माखासे ओ फोरबो फालिनायनि थाखायनो जोंङो जोबोद गावखौनो गाव बाख्नायनो हागोन मानो होनोब्ला जायनि जानो थाखायनो जोङो। जेरैबो आरो जेथंबो बिथिङावनो सोलोंनो हानाय गियान आरो गोहो खौ आरजिनानै लानो हायो ओ नोंथांङा बेफोरनि सायाव बुंथिनो हागोन नामा? कि सोरनि फालिथायया माबायदि सोर माबायदि फालियो?
उम आं‌ दा नोंथाङा जोबोर बाद मोजां बाथ्राखौनो बुंबाय दा बयहाबो गासिबो समाजानो ज रोखोम बे हाबा ओ हाबा खुंनाय नेमखान्थिया गासिनाबो ओ ओ समायना गासिनाबो ओ ओ मोजाङानो खुंबोयो। दा नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्राखौनो सोंदों दा ओ गुबुन गुबुन समाजा गुबुन गुबुन रोखोमै फालियो थेवब्लाबो गासैनिबो ओ थांखिया बे एखेयानो जोंहा बे ओ गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों जोंहा